साखन्था हेल' नोंथां
हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ औ
नोंथाङा बे गोथौ हरनि समाव मा हाबाफोर माबाफोर खालामदों नामा ना नोंथाङा उन्दुबाय ना मा
ओ नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनानो मोनाखै नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनाबाय
औ नोंथां
माने दसे थानायाव उन्दुनो नागिरबायमोन आरो दे नोंथां
अ नोंथां
औ
अ नोंथा ओ ओंखामफोरखौ जाह खायोन दा मोनानि जानाय आदारखौ
जाखांबाय नोंथां
हा
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया थ' दिनै ओंख्रि गैया नोंथां माने दालि ओमफ्राय ना बाथोनसोमोन नोंथां
अ नोंथां
अ दालाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
खोनायाखै नोंथां
दा नोंथाङा नों मा खालामगासिनो दं?
अ नै नोंथां बै आंबो गरम बोथोर नालाय ओ एसे गोलांनानै दं आं नोंथां न'आवनो
मोनानि जाखां जानाय आदार
नोंथां आं जानायालाय जादों अब्लाबो आं न'आव जायाखै नोंथां दहाय माने एसे आङो दाबसे जायगायाव थांदोंमोन बेयाव माने बायदि रोखोम जानाय आलदा माने जानाय बेसादफोरखौ जाबोनाय जानायखाय आं दिनै माने बेलेगावसो जानाय जादों नोंथां
औ मा मा जाबो
अ बेफोरबायदिनो माथे नोंथां गुबुन हादरनि जानाय मुवाफोरखौनो सानदो ओ जेरै सावमिन मम' बेफोरबायदिखौ ओ जाबोनाय जादों आरो नोंथां
औ ओमफ्राय
ओ नोंथाङाथ' दा उन्दुथ'वा ना नोंथां
ओहो उन्दुथ'आ नोंथां दसे थाना उन्दुगोन आं
अ नोंथां नोंथाङा दा ओ उन्दुथ'आब्ला आङो नोंथांजों मोनसे माने आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
जागोन दे नोंथां
ओं खोनायाखै नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां नोंथांमोनथिं नोंथांमोन नोंथांमोनथिं माने अखाफोर एसे हादों नामा माने एसे दावरावबो खोनादों आरो नेटवर्कफ्राबो एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
औ औ नोंथां दा दैज्लां बोथोरना नोंथां एखायनो अखाबो हादों नै अखा हानायनि जाहोनाव एसे नेट प्रब्लेम जादों आरोखि आंनाव
अ नोंथां ओ आयदायानो जाबाय माने ओ जोंनि बुहुमावथ' गोबां ओ सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो बे सुबुं अन जिमा बांबोनायनि सायाव माने जोङो ओ सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथां
अ दे सावरायना होनि
औ नोंथाङा एसे बेनि बागै सुबुं अनजिमा बांनायनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो
जोंनाथ' बे बुहुम ओनसोलाव सुबुङा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं नोंथां
औ नोंथां
माने बे भारताव जोंना सुबुं अनजिमा बांनायाव सेथियाव गोलैहैयो आरोखि
औ नोंथां
जेरै सुबुंफोरा बांनायनिफ्राय सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं बिदिनो खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां
ओम हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा
औ हेलौ खोनादों नोंथां खोनादों
अ दे नोंथां नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
ओ ओ हागोन हागोन दे माने बे जोंनि बुहुमखौ ओसोलाव माने सुबुं बांनाया बांगासिनो दं सानफा एफा
औ नोंथां
ओ ओ
खोनानो मोनाखै नोंथांनि माथोखौ आङो
हेल' नोंथां
औ नोंथां
माने जोंखै एसे नेट प्रब्लेमलै नोंथां दैज्लां बोथोरना
अ नोंथां अ ओ नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन
अ ओ नोंथांनि बायदिब्ला माने ओ सुबुं अनजिमा बांनायखौ ओ जोङो बोरै मिथिगोन आरो बोरै होबथानो हागोन नोंथां
हा?
नोंथांनि बायदिब्ला माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो बोरै होबथानो हागोन?
होबथानो हानायाथ' जेबो राहा गैया नोंथां
अ ओ नोंथां ओ आंनि बायदिब्ला माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो मोनसे राहा लामा दङ नोंथां ओ बेनो जाबाय जेनेबा जोंथ' जोंनि हादोरफोरावथ' गोबां ओ उन्दै समावनो गोबां सुबुंफोरा माने लाइमोनफोरा ओ बेफोर बायदिनो हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो नों नंगौना नङा नोंथां?
औ नुनो मोनो नोंथां
समाव गोबां सुबुंफोरा ओ हाबा जायो अब्ला बैसो जायै सुबुंफ्रा हाबा जायो अब्ला बेफोरबायदिनो गोबां बे सुबुंफ्रा गथ' गथाय खङोना खाङोना खाङा नोंथां
औ औ नोंथां औ खाङो
जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो जेब्ला ओ होबथानो हागोन अब्ला जोंनि भारत हादराव माने सुबुं अनजिमा बांनाया ओ खमायगोन होननानै जों साननो गोनां नोंथां
औ नोंथां ओं
जेब्ला जोङोओ जिगुजौ जिगुजौ नङा नोंथां ओ नैरोजा जिसेनि मायथाइयाव जोङो नायोब्ला माने भारतनि सुबुं अनजिमाया ओ चाइना हादोरनिफ्राय गोबां खममोन नोंथां नाथाय दा नैरोजा नैजिबा मायथाइ एबा नैजिब्रै मायथाइयाव जों नायोबा माने गोबां दा सुबुं अनजिमा जों बारायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां भारत हादराव चाइनानिफ्राय माने चिन हादरनि ओमफ्राय जोंनि भारत हादरनि सुबुं अनजिमा बांसिनबाय नोंथां
औ माने गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि बे भारत हादोरावबो हाबफैबायना नोंथां
औ माने ओ जोंनि भारत हादराव माने बेफोरबायदिनो बांद्राय स्ट्रिट एबा गोख्रोंथाइ खान्थिफोर बाहाया नालाय नोंथां माने गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो जेरै पाकिस्तान बांलादेश नेपाल भुटान श्रीलंका कार बेफोरबायदि म्यानमारफोरनि बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने ओ गोरोन्थियै माने बिसोरो ओ मिथिखानानैबो मिथियै बायदि बिसोरो माने बाव फैनानै फालांगिफोर खालामो आरो बेफोरबायदिनो बिसोरो भारत हादरावनो माने बेफोरबायदिनो ओ हिनजावफोर एबा हाबा फोर खालामनानै बिसोरो भारत हादरावनो थायो बिनि जउनाव माने सुबुं अनजिमाया जोंनि भारत हादराव गोबां गोबां सानफा एफा गोबां जों बांनायखौ नुनो मोनदों नोंथां
औ नोंथां औ
जेब्ला बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमाफ्रा हादोरफोराव बाङो अब्ला माने जानाय लोंनाय बेफोर बायदिनो गोबां रां रुफानि प्रब्लेम रां रुफानिनि माने नांगौथि थोयै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औथ' अनानैनो
जेनेबा जेबा सुबुं अनजिमाया बांगोन अब्ला जोङो आबहावा गुबुंनायखौ नुनो मोनो नथां आबहावाया माने मिथिंगाया गाज्रि जानानै सुबुं अनजिमा बाङोब्लानो जे जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनो थानो थाखाय न' बां नांगौ नंगौ ना नङा नोंथां
औ औ नांगौ नोंथांनो नांगौ
औ बेनि उनाव न' बांखौ जोङो अबावलुनो जोंनो माने जे अबाव जोंथ' खालि जायगा थ' मोना जोङो बिदिनो माने हाजोफोरखौ जोङो जावखासिगोन बेफोरबायदिनो ओ हाग्रा मा हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै जोंङो न' लुसिगोन नंना नङा नोंथां
औ नोंथां औ
गिदिर गिदिर न'फोर लुनानै माने जोङो थानो हमसिगोन अब्ला जोंहा मा जायो बेयाव जोङो जेब्ला सुबुं अनजिमायाव बङो बे सुबुंफ्रा गोरों गोरा उजिनानै माने बिदिनो जारिमिन बायदिसिना लामा सामा गिदिर गिदिर बिल्डिं बहायसिगोन। बिनि उनाव माने ओ आबहावाया माने गेब्रेंनो हमसिगोन।
औ नोंथां औ
बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनाया माने आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो नोंथां।
औ नोंथां औ
नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो जोङो माने गोबां ओ जोथोनै माने साबधान जानांगौ नोंथां आजिखालि आथिखालाव माने जोङो थ' जोंनि भारत सोरखाराबोथ' मोनसे माने आयेनफोर दाबाय माने जाय सुबुंफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जायो माने बेफोरखौ माने बिसोरो माने साजा होगोन होननानै नाथाय बेखौ ज' होबथानानै बेखौ थानायजोंल' जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ लाखिनो हागोन बे नङा नोंथां जोङो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय जों गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय सुबुं खौ माने जोङो होबथानो नांगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गुबुन हादरनिफ्राय ज' होबथानांगोन अब्लासो माने जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोंङो होबथानो हागोन। भारत हादरावथ' आथिखालाव गोबां सान सेयावनो माने जोङो से लाख बेफोरबायदि जोनोम गथ' जोनोम जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। नाथाय ओ गुबुन हादरफोरावबो जेरै आमेरिका जथाय हादोरफोरावथ' गोबां सुबुं अनजिमाफोराव खम जेरै ओ बिदिनो ओ निउजिलेण्डदि बायदि रोखोम बेफोरबायदि ओनसोलफोरावबो माने हादोरफोराव गोबां सुबुं अनजिमाफ्रा खमखौ जों नुनो मोनो नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
सुबुं अनजिमायाथ' जोङो बांखागोन जों बेखौथ' बुंनो हाया। अब्ला माने जेसेनो सुबुं अनजिमाया बांगोन जेसेनो बुहुमनि थानाय थासारि आबहावाफोरा गासिबो माने गुबुं गुबुं जालांदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
ओ सुबुं अनजिया बानायजों लोगोसे थानोबो जायगा नांगौखाय माने सुबुंफोराथ' बेखौथ' बुजिला माने हाग्रा बंग्राफोर सिफायसिगोन दैफोरखौ बिसोरो बान्दो थेसिगोन दैफोरावनो माने गाज्रि जानाय मुवा बेसादफोरखौ गारसिगोन बिदिजोंनो माने सुबुं अनजिमा बांनायफोरा माने आबहावायाव गोहोम खोख्लैनानै आरो बिदिनो गावजों गावबो गोबां एना एनि जालायो ओंखाय सुबुं अनजिमा बांदों।
औ नोंथां औ औ
थ' जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बेफोरबायदिखौ जों ओ गाज्रि थासारिखौ जोङो नुनो मोनाखै अब्लाबो माने सानफा एफा एफोर थासारिफ्रा गारि थासारिफ्रा जोङो जालांगोन जों बेफोरखौ माने सिगां थाराव साननानै नायोबा जों माने लामाफोरखौ जोङो नुखानाय नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
माने बयबो आयेनफोरखौ मानिलायनांगौ सुबुं अनजिमाया बांनायखौ जों होबथानो नांगौ
औ
आयेन फोरखौ बयबो नोंगौयै माने फालिनांगौ नोंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ नोंथां
नोंथांनि माथोखौ आं मोजाङै खोनायासै नोंथां
हेलौ नोंथां दा खोनाबाय?
नोंथांना नेटफ्रा एसे प्रब्लेम नामा नोंथां?
बिदिनो दैलां बोथोरना ओंखायनो होदों
ओ माने मोजां मोजां हान्थिग्रा लामाफोरबो गैया नालाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि बेफोर नेटफोरखौ बानाय नेटट्रर्कनि माने प्रब्लेमफोरखौ बानाय फैब्रबनोबो माने गोबां ओ खस्थ' जायो नोंथां
औ औ
लामाफोरा मोजां नङा आरो बोथोरफोराबो गारजि जायगा ओनसोलफोराबो जौगानाय नङा बेनि थाखाय माने जोंनि ओनसोलाव नेटफोराबो एसे प्रब्लेम जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बा बां बेफोरबायदि जायोब्ला दाथ' नोंथाङा आंनो ओ सुबुं अनजिमानि सुबुं अनिमा बांनायनि होब थानाय आरो सुबुं अनजिया बांनायखौ फोरमायना होबाय
औ नंगौ
ओ नोंथाङा बेखौ ओ आंनि सिगाङाव मोजाङै मोजां फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि सिगाङाव आं नोंथांखौ आं गोजोननाय थाबाय। दाथ' मोनाबायबो नोंथां
औ
दा नोंथाङा ओ बेखौ आंनो बिजिरना होनायनि थाखाय आं नोंथांनि सिगाङाव माने गोजोन रोजा रोजा साबाय खर बावहरबाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे
दे नोंथां इयुनाव बिदिबा लोगो मोननोसिगोन दे।